हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
अ आदसा आदसा आसा दे बुंलाय नोंथां दङ उन्दुगासिनो दङ
अ आङो अ नोंथांनियाव आङो फंसे मोनसे खोथा सोंनो थाखाय फन खालामदों नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
अ दे नोंथां खोन्थालाय मा खोथा
अ बे खुसेर खौ मा मा हाबायाव बाहायो आरो खुसेरनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हायो बेखौ नों एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ खुसेरनि बागै
औ
थ एसांथ' माबा नङा अब्लाबो आं सानदोनि मिथियो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै
खुसेराथ' दा जोंनि गोलोम बोथोटरावथ' जोङो बहुद मानसिफोरखौ जानाय नुनो मोनो मानोना
औ
दाथ' गोलोम बोथोर नालाय बेनिखायनो दा माने दा बिदिनो बे खुसेरखौ आबिनास मेचिनाव सेरनानै खुसेर बिदै जायो आरो जायखौ मानसिफ्रा गांनायनायफोरा माने खुसेर खुसेर बिदैफोर बिदि लोङो
औ
ओमफ्राय